लाना। दायो जोङो मोनसे टपिकनि सायाव सावरायबावनि ना।
औ औ दे बुं।
दावबायनाय ना?
औ औ दावबायनो।
दावबायनायनि सायाव नो दावबायनाय होनोबाथ' नो जोङो मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम थांनायखौनो जों दावबायनाय होननानै बुजियोना आरो।
औ बुजियो बुजियो औ।
उम आ आथिखालावथ' गोबां दावबायनो माने जायगा ओंखारबाय ना। जोंनि एरि लकेल एरियायावबो ओरैनो टाइम पास बा ओरैनो गोसोखौ गोजोनग्लाय होनो थाखायबो ना पिकनिक जानो थाखाय। थाखायबो दावबायनो थाखायबो। ओंखारबाय जायगा। बेनि अनगायैबो जोङो। गावनि जायगानि अनगायैबो। जों गुबुन जायगाफ्राव थाङोना। जेरै अरनासल। शिलं आरो बिनि अनगायैबो गोबां बेलेग हादरफ्रावबो माखासे सुबुंफ्रा माने दावबायगासि
दावबायो दावबायदों
दावबायनाया मोजां ना गाज्रि? नोंथांनि साननायाव? से फोरमायदो।
अ आंनि जिउआव ओ दावबायनाय सोदोबानो ओरैबायदि मोजांखा आरो आङो दावबायनायखौ ओरैबायदि मोजां मोनो माने बुंनानै फोजोबनो हाया आरो आङो दावबायनो लुबैयो दावबायनाय आं मोजां मोनग्रा सासे सुबुं।
उम।
अ दावबायनानै ओरैनो नोंनि गोसोआरि, मेलेमारि, देहायारि आरो गासैबो सोर बिथिंखौ माने बुजिनो हानाय मिथिनो हानाया दावबायनायनि गेजेरजों फैयो आरो।
उम लोगोसे जोङो दावबायनानै गुबुन हादराव थांनानै गुबुननि मानि लाइफ स्टाइलखौ नुनानै जोंबो एसेबाबो माने गावखौ नो जि जों माने कमपेयार खालामनो हायो ना सोलोंनो हायो बेबो बेबो मोनसे मोजां सुबिदा आरोना दावबायनायनि थाखाय माने जों गियान लानो हायो दावबायनायनि गेजेरजों गुबुन रायजोआव थांनानै जों गुबुन रायजोआथ' ओरैबायदि डेभलप जाबायना ना
जाबाय जाबाय डेभेलप जाबाय।
बेफोरखौ नुनानै जोङो एसेबाबो जोंबो बेफोरबायदि जानाय बा जोंनि जायगायावबो बेफोरबायदि साननाय फैयो आरो ना गावखौ माने सोलायनो ओम लुबैनाय बेफोरबायदिया जायो होननानै आं सानो आरोना दावबायनाय।
अ
जेरै आबाद मावनायनिफ्राय लानानै गुबुन फालांगि मावनाय ना बेफोर खामानिफोरखौ जों गुबुन हादराव बा गुबुन जायगायाव थांनानै बिनायजों लोगोसे गावबो अबाव सोलोंबोनो
सोलोंनो हायो सोलों लोंनायजों लोगोसे गुबुनखौबो फोरोंनोबो हायो आरो खिन्थानो हायो
ओरैनो दावगानायाव माबाफोर जेंना जाफेरबाय नामा नोंथां?
ओ दावबायनायावहाय दावबायनाया माने गोबां रोखोमनि थानो हा
थानो हागौ आरे
जेरै नोंनो एर'प्लेनजों बा फ्लाइटजों नोङो दावबायनो हागौ ट्रेनजों दावबायनो हागौ। आयथिंजों दावबायनो हागौ उम बा सिम दावबायनो हागौ। दावबायनाया गोबां रोखोमनि हायो दा बेयावहाय माब्लाबा समाव मानि बोथोरजों खाब जानानै दावबायनाय जायो। ओ आरो माब्लाबा ओ बोथोरजों मिलायालासेबो नों दावनो गोनां जायो। जायनि थाखाय ओ गावनि एरिया गावनि ओनसोलाव जि
उम
औवा बै गुबुन जायगायाव नोङो बेबायदि बोथोर आरो आबहावा मोना ओं गावनि जा जायगायाव गुसु बोथोरा बै गुबुन जायगा गरम बोथोर मोनहैगोन आरो गावनि जायगायाव गुदुं बोथोरबा बै जायगायाव गुसु बोथोर मोनहैगोन। माने थांजो अ औ सोलाय सोल' जायो बेवहाय खस्थ'
ओम एगजास्ट जानो हाया जायो आरोना गोरोबना थानो हाया जायो औ
बेबायदि जायो आरो मुलाम्फाबो मोनो।
एक्सपिरेयन्स मोनो औ गियान मोनो बबे जायगायाव थांबा जोङो मा रोखोमनि गाननांगौ जोमनांगौ ना मा मा बेसाद लांनांगौ बेफोरखौ जोङो माने मिथिनो हायो आरो ना माखासे ओ आरो माखासे माने खैफोदफोर जायोबासो जोङो बेफोरनिफ्राय माने सांग्रां जानो हायो।
सो सो सांग्रां जानो हायो औ औ
खैफोदाबो जोंखौ माने सोलोंथाइसो होयो नालाय ना अ बिदि खालामोबा जोङो बिदि खैफोद गोनां ना ओरैजों थाङोबा खैफोद गोनां उमुख गारिजों थाङोबा बा उमुखजों दावबायनाया मोजांसिन बेफोरखौ जोङो मिथिनो हायो आरो ना माखासे जे जोङो मानि एसे ओं खैफोद फोर बा खहाफोर जायोबा जोङो माने एसे सोलोंनानैसो लानो गोनां जायो माने सोलों सोलोंहोयोसो आरोना जोंखौ
औ औ औ
औ
बिनि अनगायैबो आरो ना आथिखालावथ' मा? दावबायनाय होनबाथ' बयबो दावबायोना आथिखालाव
दावबायो दावबायो आथि दावबायो
दावबायग्रा गोबां सुबुं ओंखारबाय बे
ओंखारबाय।
उम बोसोरसे हालागै बिदि दावबायग्राबो ओंखारबायना?
ओंखारो ओंखारो दङ औ दङ।
खायसेया मानि साइकेल जों दावबायो खाय या आरो बाइकजों दावबायनाय नुयो ना बेनि उनाव ट्रे ओफ्राय ट्रेन, उम एर'प्लेन बिसोर माखासेजों दावबायनायखौ नुनो मोनदों आङो।
औ औ।
अ जायजों जों दावबायनानै मोजां मोनो बेखौ माने बेजोंनो दाव बयो आरोना। आथिखालावथ' जों नुनो मोनदोंना आ माखासे सुबुंफोर जाय माने साइकेल लानानैनो गुबुन मोनसे हादरनिफ्राय गुबुन मोनसे हादरसिम दावबायगासि
दावबायो दावबायो अ' औ औ।
गोबां बिसोरो गोबां जेंनाबो जानांदोंना?
जायो जायो जेंनाबो जायो औ औ
गोबोद जोबोद मा खैफोद गोनां आरो। ना दाव बिनिया मानि समाव मोजां समाव गाज्रि उम।
मालाबा औ औ बारहुंखा लोगो मोनगोन मालाबा अखा लोगो मोनगोन मालाबा सान्दुं लोगो मोनगोन दैबाना लोगो मोनगोन गोबां जेंना सोमजियो आरो। थेवब्लाबो बैफोर जाथायफोरनि दारैनो माने गोबां ओ एक्सपिरियेन्स मोनो आरो गियान मोनो।
उम। माने बेफोर जाथाय माबाफोरखौ माने जेंनाफोरखौ जों सौसि लांनानै दावबायलांनायखौ जों नुनो मोनदों आरो ना। खायसे खायसे माने साक्सेसबो जादों ना उम। उम ओरैनोथ' माखासेफ्रा ना माखासे मन्दिर फ्राव बेरायहैयो। ना। जेरै- केदारनाथ ना बेफोराव थांबाथ' जोबोद माने हाजो जायगासो होनदों ना? हाजो जायगाया ओरैबायदि खस जौ मोनो होननानै जों खोनादों आरोना, जोंथ' थांफेराख उम मबाइलफ्राव नायनानै ना? गुबुनफोरनि उम बेखायनाय खौबाब गुबुनफोरा एकस रेस लानायखौ खिथारैखौ सेयार खामनायखौ जों नुदों आरोना । जायफोराव माने थाङोबा माने एसे देहा फोराबो मोजां जानांगोन ना ।
औ औ।
देहा मोजांनङैफ्रि बेयाव थाङोबा माने गोबां खैफोद गोनां आरोना । मा समाव मा जायो बेयावथ' माने डाक्टार अजा जा जेबो मोना मोनस'नो हानाय नङा जानो हागौ ना, ओम हाजो एरिया ना । माने आरो गोजौ गोजौ हाजो थाबायनांगौ बेफोराव माने देहा मोजां लानानै थाङोबा मोजां आरोना । माने जायफोरहा गोग्गो देहा बेफोर सो माने दावबायनाय बा हान्थिनाया मोजां होननानै आं सानो आरो । जायफ्रा माने लोर देहायारि बेफोरो माने दाव बाय यैयानो मोजां खोमा । दां होननानै आं सान्दों आरो।
औ औ।
गोबां हालाय-हाफाय जानायखौ जों नुनो मोनोना। मालाबा समाव खायसे दावबायारिफोरखो ओम
मालाबा
देहायारि जेंनायाफ्रा माने नुजाखायो माने बे दावबायनाय समावथ' गोबां खस्थ' मोनोना। देहाया उम जानाय लोंनायनि थिग थाया ना? थाइम बायदि मोनजाया। आरो लोगोसे मालाबा गारि घुरा बेफोरबायदिबो मोना ना। औ ओ। माखासे समाव मानि आथिंजोंनो दावबायनांगौ।
दावबायनांगौ जायो उम।
आरो मालाबा जोङो दैयावबो दावबायनां गौ जायो दैथिंबो बेयावथ' रिक्सनि खोथा ना दैयाव मालाबा समाव मा बारहुंखा फैगोन ना बा
अ।
बेफोरखौ माने साननो गोनां आरोना दावबायनायाव। दावबायनाय समाव माने गावनि जिउखौ रिक्स लानानैसो दाव बायनाय जायो जों ना उम। मानि खुनु गेरेन्टि गैया आरो ना। माला माला समाव मा जादों ने।
बुंनो हाया औ।
मोनाया
होनबाना। दोनथ' जासिग नामा सावरायनायखौ औ मोजां मोनबाय दे नोंथांजों माने सावरायनानै दावबायनायनि बागै ओम। औ दे।